अ हेलौ अ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनांदों नोंथां
नोंथाङा बोरैहाय दङ
आं दा थिगैनो दंथ'यो आंनो एसे फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायना होनाय नोंथाङा
अ थारैनो आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नों ओ जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ हागोन नोंथां दे फोरमायनाय एसे
थारैनो बिदिब्ला आयदाया जाबाय बैसागो फोरबो
औ जोंनि बर'नि जागोन
अ बिदिब्ला माने गिबियाव आङो बैसागो फोरबोनि ए एसे फोरमायथिना होग्रोनि आरो न'
औ जागोन दे नोंथां
बैसागो होनोब्लाथ' जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोर आरो दासिमहालागै आथिखालाव माने जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिबो फालि जोबोर गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ नुबो गासिनो दं आरो
औ नोंथां
थांब्ला माने बैसागआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार लायो आरो
औ नोंथां औ
थारैनो म बैसागु'फोराव माने मोननै बाहागो आव जेरैहाय ओ मोसौ बैसागो आरो मासि गिबियाव जोङो मोसौ बैसागो मोसौ बैसागोन होनब्लाथाय जोंहा मोसौखौ सैत्र'दान नि जेनेबा जोबथि सानबा दिनाव जोङो थुखैनाय बे मोसौ थु थुखैनायाव माने जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो आरो जेर हाय ओ पायनालाव फान्थाव हालदै दिेग्लिलिथि थाराय गोबां रोखोमनि बेसादफोर फिथाइ सामथायाइफोर नांगौ जायो जेरैहाय जोंहा बे फिथ थाइ जों जेब्ला मोसौ थुखैगोन बे साननि सानसे सिगांहाय जोङो माने बेखौ बुथुमनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला बेखौ ओ बुथुमनानै दोनो अब्ला माने जाय दिनखालि जों मथ मोसौखौ थुखैगोन जेनेबा जों बे दिनखालि माने मोजाङै दुगै स्रां लोबस्राङै माने फुङावनो सिखारनानै जोङो जेनेबा मोसौखौ फुङावनो थुखैनाय जायो नालाय ओंखायनो जोङो जेनेबा बे फिथाइ सामथाय मोनसे आइजआव मोजाङै सुस्रनानै माने हानानै बेखौ आरो जोङो ओ औवानि आरं जिरनानै जोङो गोबाङानो मा बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ ओ बि आरंआव सुनानै माने माला गानहानै जोङो ओ सोरबा न'नि दरखङाव माइ बेफोराव दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्रायनो आरोहाय जोङो मोसौखौ बियाव जेनेबा फोथारफोराव लां फोथाराव एबा जाम्फैयो एबा दैखर नाला फुख्रिफोर थायोना जों बेफोराव थुखैहैनाय जायो आरो जों मोसौखौ दिगलिलिथि जों बुनाय जायो डिग्लिलिथिजों मानो बुनाय जायो होनबा जेन बे बोसोराव आजारफोरा थाफा देरा सोमजिया बेनि थाखाय जों माने मोसौखौ दिगलिलिथि बिलाइ जों बुनाय जायो आरो।
औ औ।
जोंहा मोसौखौ जोङो फोथाबो फुननाय जायो ना। ओ बे खोथाखौ मानो फुननाय जायो होमबा मानो जोंहा गोदो गोदाय माने जोंहा न'नि बिगोमाया जेब्ला मोसौखौ अरनबारियाव हो हगार हर रो नङा होमबा? जेब्ला बेखौ हगार हरनाय समा जेन मोसा लख्राफोरा बे मोसौखौ जानो नायोमोन। बिनि थाखायनो बियो मोनसे एसे सोलो बानाय ना माने न'नि बिगोमाफ्रा बेबायदि फोथा फुननानै माने फाख्रा खालार फुनना हरोमोन बेयाव माने जेब्ला माने मोसा लख्राफोरा माने बि जायामोन आरो बेयो जेन अरननि बारायनिफ्राय न'आव मोजाङै मोजां सफैफिनो बेफोरदि होननानै माने फथा गोसोम फोननाय जायोमोन आरो। बे माने गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरा माने बेफोर नेमखौ दासिमहालागै फालिबोयो आरो। जेरैहाय जों आरो बुंनो थाङोबा जोंहा मोसौ थु खैनाय सम नों दङ बुंनो थाङोब्ला। जेरेहाय लाव जाब फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेबायदि खुगा मिथाइया माने जोंहा गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्रायनो माने सोमजिमोनाय सोमजिबोनाय मोनसे माने खुगा मेथाइ आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो बे जाय दिनखालि मोसौ थुखैयो जोंहा बे दिनखालि माने मोसौखौ जोङो उदाङैनो हगारस्राना होनायबो जायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा मो मोसौनि फागाखौबो बाउनाय जायो। जेनेबा बेखौ दिरुं गोदान होनाय जायो आरो।
औ औ।
बेजों लोगोसे जोंहा मानसिनि बैसागो बे मानसिनि बैसागुआव जोंहा माने अ बेखौ सान्स स्नि एबा हाफथासे फालिनाय जायो आरो जेनेबा रंजा बाजाबा दिनखौ बारहोनाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा बै बैसागोनि सेथि खालार जोंनि गिदिरफोरखौ माने गामिनि रायजो राजा अबबा मोनसे ओ निजोम जेनेबा बेफोरदि जायगायाव ज' ज' गासिबो रायजो राजा ज' जालायना माने जोङो जोंनि ख्रुइ गिदिरफोरखौ माने खुलुम मै एबा मान बावो बोर लायो आरो आरो जों जोंनिख्रु उन्दैफोरनो जों अन नाय होननायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलफोराव। बेजों लोगोस जोंहा बे बैसागो दिनाव माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय सेजौ से मैगं-थाइगं होनबाथ' नोंथाङा मि मिथिखायो जानांगौ जेरै गाय बेयाव गो गो गोखा गोखै गास सै मिथिंगायाव जि मैग मैगं-थाइगं मोनो माने बिफोरखौ जानाय जायो आरो।
औ अ'।
जेरै खुंखा माना मुनि खारौ खान्दाय ओ गोबां रोखोमनि फस्ला मिथिंगायाव जि मैगं-थाइगं मोनो माने सेेजौ से एबा सेजौ नै बेफोरबादि मो मैगं-थाइगंखौ जानाय जायो आरो बेफोरखौ जोंहा गोदोनि फ्रायनो जाखायो बेखौ मानो जानाय जायो होनबा जोंहा माने अ जेन बेफोर मैगं-थाइगंफोरखौ खौजाबा जोंनि देहायाव बेमार आजारफोरा सोमजिया सानाय सुनायफोरा सोमजिया बेनि थाखाय माने जों बे बैसागो दिनाव माने जानाय जायो आरो ओ आरोहाय जोंहा दङ जे बे बैसागु माने गोबां रोखोमनि गोदो उन उन्दैनिफ्रायनो लाना माने गेदिरसिमहालागै जोबोद गाजा गोमजायै रंजानाय जायो आरो न' नङा हबा बेहाय जोंहा उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरसिमहालागै रंजानाय जायो बेयाव जोङो हिनजावफोरा दख'ना गोमो फास्रा गोजा फोथा गोजा देलाय-मालाय माने जों मोसानो थाङो आरो होवा थिग बिदिनो हौवासा होवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर बेफोरबायदि गानना मोसानो थांनाय जायो। बेयाव गोजां गोबां रोखोमनि दामजु देग्रा लानाय जायो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना आरो थरखाखौथ' नोंथाङा मिथि मिथियै जा जानांगौ बियो माने दोरोंआरि जायखो बुङो औवा बे जों औवानिफ्रायनो माने थरखाखौ बानायनाय जायो आरो
औ
बुंनो थाङोब्ला बे बेसादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो
औ औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो बैसागु खौ फालियो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो बे बैसागुखौ जोंनिथिंबो फालियो नोंथां मानोना बै सागु फालिनाया मोनसे नेरसोन बर'फोरनि जेरै उ ओ बे बैसागुखौ बोसोर बोसोर गिदिंना फैयो ओंखाय बे बैसो बे बैसागुखौ फालिनाय जायो जों बर' बर'फोरा मानोना बे बैसागुआव बर' फोरनि नेरसोनसोखा नोंथां
नंगौ औ नंगौ थारैनो माने बैसागु औ नोंथां खोनादों।
औ
माने बैसागो होनबाथाय माने औ नंगौ माने बैसागआ जोंहा गोबाव जों खेबसे खेबसो फैयो नालाय माने बेनिखायनो जोङो बोसोराव खेबसे माने गिदिंफिनना फैयो बिनि थाखाय माने जोङो जोबोद गोसो होसारनो माने जोंनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनाबाबो बे बै सागु माने गोसो होथाबनानै माने जोङो सम खौ बारहो हरो आरो ना
औ औ नोंगौ नोंथां
ओनसोलावबो जेनेबा बेबादि मैगं-थाइगं जायो नामा आरो मानो जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
माने नोंथांमोन नोंथां बेखौ बैसागुआव जोङो जाखानाया कतब्यखा जोंनि बर'नि नेरसो न एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय मोनसे ओ मोनसे मोनदांथि एबा नेरसोनखाय बेयो बर'फोरनि बर'फोरनि मानो जायो होनब्ला जों गासैबो ज' गथ' गथाय जाहाथे बेमार आजार दाजाथों एबा उम दुखु आफोद बेफोरखौ जाबा बेफोरनि थाखाय बेफोर बैसागो गो गो बोसोरसेयाव खनसे गिदिंना फैनालाय बेखायनो बै जागोनि से खालाराव बेखौ-बेखौ जाथारनांगौ एबा जानाय जायो होनना माने मिथिना मोनखानाय बेनि थाखायनो बे गोखा गोखै मैगं थाइगं एकस' एकथा मैगंखौ जानाय जायो नोंथां
अम नोंगौ थारैनो माने बेफोर मैगंफोरखौ थो जाबा जों जोंनि देहाया बेमार आजारफ्रा सोमजिया मोजाङै मोजां थायो सानाय सु सुनायफोरा खारो जेन बेफोरनि थाखाय माने जोङो से बोसोरनि थाखाय बेखौ जानाय जायो होनना फोथायो आरो ना
औ औ नोंगौ नोंथां
गोदोहाय जोंहा बांसिनानो माने जोङो मा बुङो ओ गोदो माने जोंहा ओ खुगाजों खुगा बांसिनै मेथाइ खननानै दामजु देग्रा बेफोर बेफोरबायदि लानानै माने अबेबा लांदां फोथार बिफांनि साया बेफोराव जों मोसानायखौ मिथिनो मोनोमोन आरो ना ओ आथिखालावथ' बांसि नानो बैनि न-बैनि न मोसा सायो जायो खाथि खालानि ओनोलफोराव नाथ नाथाय जोङो दा बांसिनै थेब रेकर्ड एदिअ बि फोरजों माने मोसानायखौ बांसिनै मोनो नुनो मोनो आरो ना
औ औ नोंगौ नोंथां।
नेम ओ बैसागो जोङो बालाना गोदो गोबां रोखोमनि माने स्टेज प्रग्राम बिदि खुंनाया माने आथिखालाव माने गासै माने सोलि फ्रामो आरो नङा होमबा जेरैहाय बोयो जोंहा बे ओ बेयाव जोंहा उन्दैनिफ्राय लानानै जोंहा गिदिरसिमहा लागै गेलेनाय बादाय्लायनाय सावगारि बोनाय बेयाव गोबां रोखोमनि मोस सानाय बादायज्लायनाय जेरै एडिअ' रेकर्डिं बेफोरखो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरनिफ्रायनो गोबां गियानबो बुथुमनानै मोनो आरो।
औ औ
ओ बुंनो थाङो ओ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों जे ओ नोंथां माने गोदोनि बैसागु आरो दानि बैस सोगो माबायदि फाराग नुनो मोन्दों बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
नोंथा ङा ङो बुं ङो ओ बैसो बुंनो थाङोबा बैसागोआ गोदो गोदाय ओम गोदो गोदाय ओम जों ज' ज' हान्था अ हान्था मेला खुंनाय बायदि ज' ज' मोसायोमोन गाजा गोमजा गथ' गथाय बोराय बुरै लाना ज' ज' मोसायोमोन दा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' ज' मोसानायखौ नुनो मोनला आरो दानिया गोदो गोदायनि बायदि निज जोम साया एबा निजोम था ओम थानसालि बेबायदि इफ ओ मोसानायखौ नुनो मोनला दानिया नोंथां न' न'सो देक एबा मिउजिकफोरजोंसो मोसानाय नुनो मोनो नोंथां जो गोदोनि बायदि सेरजा खाम जथा लानायखौ नु ओम मोस ओं लानानै मोसानायखौ बांसिनानो नुनो मोनला नों
औ माने बांसि सिनै नुनो मोना खिन्थु खमै नुनो मोनो आरो ना बांसिन माने एदिअ' रेकरडिंजों बांसिन बेबादिजों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो औ बुंनो थाङोब्ला बेफोरबो जोंनि जेनेबा मोनफा मोनफा सोलायनाय हुदा आरो फाराग थि होननानै जों बुंनो हायो जेरैहा आथिखालाव जों गोबां रोख रोखोमनि जेरै जोंहा बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो दंफां लाइफांनि बिलाइफोरावबो जेनेबा सोमखोर गोथां बिलाइफोरा ओ जेनेबास ओ खिलियो नङा होमबा? बेजों लोगोसे दाउ खौवौ गाब बो बैसागो बोथ नो लोगो लोगो मान दार बिबारफोराबो बारो आरो जेनेबा बेबादिनो माने बै बैसागोआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बे जेनेबा नोंथाङा इयुन ओ दा ओ बैसागु फोरबो फालिबाय थानाय आरो इयुनाव माबादि फालिबावनांगौ होननानै सानो नोंथाङा?
गोदोनि नेरसोनखौ गोमा खोमानो साना नोंथां आङो बा गोदोनि नेरसोन बायदि खाम जथा गाजा गोमजा बोराय बुरै ज' ज' मोसा मोसानायखौ नुनो मोनबा साबसिन मोनगौमोन नोंथां आं
अ नंगौ
गो गोदोनि बायदि दा गोदोनि बायदि दा औ गोदोनि बायदि दा मोसा गाजा गोमज जा बोराय बुरै मोसाला दा गथ गथ' गथाय लानानै मोसानायखौ खम नुनो मोनो औ बुंनायसाय नोंथां
औ
हेल' नोंथां
हेल'
बुंनाय नोंथां
ओनसोलाव बैसागुखौ माबाददिहाय रंजानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ हेल' नोंथां खोनादों ना हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेल'